औ नोंथां औ खोनादों होमबा दोङो दिनै ओ नारजि जोङो बर'फ्राथ' नारजिखो ओ बाहायो नालाय गोबां खामानियाव जानायफ्राय लानानै जोङो बायदिसिना खामानियाव बाहायो बेखौनो एसे सावरायनोसै आरो नोंथां ना औ
ओ ओ नोंथाङा एसे होनग्रो दो नामा
हो
बेनिबागै नोंथाङा एसे खौ होनग्रोदों नामा
खोनासंदों नोंथां
अ ओमबा आं होनग्रोनोसैना नोंथां‌ एसे औ दे होमबा आं ओ एसे फोरमायनोसै आरो माहा ओ माबोरै जोङो नारजिखो बाहायो एबा बहा बहाबा बाहायो बेफोरनि बागै
औ
जोङो नारजि जियाथ जोङो बेखौ दइरेक्ट जों नारजि मोना बिनि सिगां जोङो ओ फाथो जायखौ फाथो होनो बेखौ फो ओ फोग्रोनांगौ फोथाराव दुब्लियाव बा फोनाय फोनायनि उनावसो जोङो ओ‌ बैयो देरबा ओ बिलाइ जाबा बिजौ जाब अब्ला जों बै बिलाइखौ एबा बिजौखौ हानानै जोङो औ फोराननानै जोङो बेखौ नारजि खालामो औ बेनि उनावसो नारजि जायो ओमफ्राय जों बै नारजि फाथो बे बिफ बिफांखौ जोङो बिनि बिफांखौ जोङो बायदिसिना बेरा औ दानफायनानै जोङो माखासे बेरा बेरा बायदिसिना अर सुनाय बेफोर बायदियावबो बाहायो। ओमफ्राय बिगुरखौ औ बिगुरा जोंहा जोबोर बेस बेसेन गोसा बायदिसिनाद ओ दुरुं बा बस्था बायदिसिना बानायनायाव बियो बाहायजायो ओ बेबायदि ओ बिगुर आरो बिफां लोगोसे बिलाइफोराबो माने। गारजाया आरो बे ओ- फा-फाथो बिफाङा औ। थिग बेबायदिनो जों। ङो ओ-नारजिखौ ओ- गुबैयै जों जानायाव बाहायो।
उम आरो औ औ नारजिखौ आरो माखासे बर'नि दोरों। ङारि माबा मोनसे बिथिङाव बा हायो नङा होमबा नेमखान्थिफोराव बाहायो जेरै आ गामियाव। हाय मा होनो बे मा जायोना।
मानसि। थैयोब्ला
थैयोब्ला औ बिनि सारा दख खुंनायाव बाहायो नारजिखौ बेनि उनाव। ओमफाय आरो बिदिनो माखासे आरो खामानियाव बाहायबावो बेखौ नोंथाङा मि
औ औ आं जानानै। फ्राय लानानै एसे फोरमायलांनोसै। ओ- बाहायनायसिम ओ औ जोङो नारजि। बेखौ माने जायो गोबां ओ- आलदा आलदा रोखोमै संनानै जायो जोङो। नारजिजों। जोङो। खारै होनानै जोङो अमा बेदरजों। जायो साबसिन मोनो। जों बिनि अनगायैबो। ओ अमा बिबुफोरजों जों जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनो। आरो लोगोसे जोङो नारजिखौ नाफामजोंबो जानायखौ जों नु मोनो
औ
ओ गोबां रोखोमजों ओ- बानायनानै जायो नारजि ओंख्रिया ओ गुबैयै। बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि माने गुबै ओंख्रि आरो बियो
औ औ औ।
औ ना जि अमा।
ओम।
बिनि उनाव जोङो ओ नार्जिखौ जों सोरबा सोरनिबा न'खराव मानसि थैयोब्ला जोङो। बै सानखालि जोङो बै नारजिखौ ओ माने गोथै गारनानै फैखांनायनि उनाव जोङो लामायाव दोननानै ए बिखौ माने नारजिखौ दांनानै गोथैनि न'खराव हाबफिनफैयो आरो।
ओ नारजिखौ दांनानै हाबनायावसो उम उम उम औ औ
ए उनावहाय माने नारजि अरगारो आरो
अ
नारजिखौ सोमबाय सोमनानै बिदिनो ओमफ्राय गोथांखौ लानानै ओ अरहां अरहां खा खालामनानै बेखौ गारो आरो।
औ औ बे नेमखान्थि जोंनि बर' समाजनि नेमखान्थि जायो।
नंगौ औ माने थैनाय सुबुङा दिनैनिफ्राय माने गोथांफोरजों बा न'खरजों ओ समाजनि मानसिफोर जोङो माने सोमोन्दो गैला। दिनैनिफ्राय बे बेखौ ओ बिनि बेखौ लानानै माने बेखौ। फोथायनानै जोङो गोखा बे नारजिखौ। अरगारनाय नारजि अरगारनाय होनो आरो औ बेबायदि खालामो आरो। बिनि उनाव जोङो आरो आरो ओमफ्राय। ओ सा जेब्ला सारादु जायो
औ सारादु औ
अब्लाबो जोङो बेखौ नारजिखौ सु
संनानै जाहोयो आरोना सारादुआव फैनाय आलासिफोरनोबो जाहोयो जाहाथे बेजों सोमोन्दो थाला होनना नङा होमबा जोबनायाव औ।
मोनसे ओ आरो मोनसे बे नारजिखौ लानानै जोंनाव ओरै फोथायनाय दङ। जेनेबा सोरबाफोर आलासि थाङोब्ला जोङो नारजिखौ जाहोआ
औ औ नोंगौ नोंथां उम उम नारजि जायोब्ला बे आलासि आरो फिन आलासि जाहै फिन्नायनि खाबुखौ मोना
औ मोना माने सोमोन्दो, सोमोन्दो गारलायनाय जायो होननानै बिदि माने औ जालायलाया औ नंगौ।
नारजिखौ बुं थाङोबा जोंनि समाजाव गोबां माखासे नेमखान्थियाव बाहायो।
नोंगौ नोंगौ।
दा बेखौ मानि थाखाय बाहायो नोंथाङा एसे मिथिगौ ना? मा मा, मा बुस थु दं बेयाव नारजियाव।
औ औ बे माने ओ जोंनि ओ फोथायनाय बायदिब्ला माने गोखा गोखा बुस्थुजों जोङो ओ ओ माने जायोब्ला बा ओ नागार बे सोमोन्दो गारनायनि बेलायाव आरोना। जों गोखा बुस माने सोमोन्दोखौ गारलायनो हायो होननानै बे खौ फोथायनानै जों बे गोखाखौ अरगारो आरो जों गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोनाय बो जों दासिमबो बेखौनो फोथायनानै बाहायो आरो औ। ओमफ्राय आरो जानायनि बेलायाव जोङो मानोना ओ गोथाव मोनो जानो था खाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोखा गोखै बायदिसिना जानाय हुदा द ङ नालाय उम बिनि गेजे आवनो मोनसे बियो गोखा ओंख्रि बे गोखाखौ गोखाखौ जोङो जानानै मोजां मोनो थिक बेबायदिनो जोङो बायदिसिना रोखोमजों। नाजोंबो जों जायो। जेरै अमाजों। अमा बिबुजो फोरजों।
औ औ ओरैनो फाथोआ बुंनाय। थांबा जोंनो गोबां खामानि होयो नङा होनोमबा। फिसा देरनायनिफ्राय। फोजेननानै रज'जेनन्नायनिफ्राय लानानै बे थैजासिम थैनायनि उनावबो बिनि बिगुरा जोंनि थाखाय गोबां खामानियाव बाहाय जायो जेब्ला जों फिसा फिसा फोनानै देरो अब्ला बेखौ जों फुनानै जायो माखासे फाथो ओंख्रि जायो थाङावनो जायो गोरलैयावनो जायो एवनानै जायो। नङा होनबा आरो बेखौ माखासे आ फालांगि बि बिथिंङाव बाहायो। फेदेरनानै जेरै बिनि आ बिफांखौहाय दुरुं बानायो नंङा होमबा।
नोंगौ। बिगुरखौ जोङो दुरुं बानायबाय औ। ओमफफ्राय बिफांखौ जोङो बायदिसिना बेरा बानायनाय। ननि बा बबेबा। ओ बाद। बैनि ओ बेरा बानायनाय लोगोसे जे आरो जों अर सुनाय।
औ औ औ गोदोनि गामिनि मानसिफोराथ बिदि फाथोय सिनाजोंसो अर सुयोमोन नङा होनबा!
नंगौ ओमफाय औ न'नि न'नि बेराखौ माने गोबां गोदोनि समाव बानायनाय नुयोमोन आरो
ओ‌ फाथोसिना जों दुंनानै लानो नुयोमोन आरो औ दा
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि थिंअ बेफोर बायदि बे फोर आबादखौ गो गोबाङैनो मावोना नोंथाङाबो
दाथ जोंनि माबायाव बिदिखौ मावनायानो नुला सिगाङाव खिन्थु मावोमोन गामियाव मावोमोन दाथ' गामिफ्रावबो बेखौ मावनायखौ नुला ओरैनो जानो थाखाय आन्था मावो एसे एसे एसे मावनानै लायो बेखौ माने देरजासिम देरनायनि उनावहाय बेखौ दुरुं बानायजासिम बेबायदि आबादखौ मावला आरो ए जोंनि बर'निफ्राय जोंनि बर' गामियाव मानसिफसे बियो गोमालांनो हमबायानो बेखौ बांसिनानो मावनायानो जाला उम
मावनो बायोसै बायोसै
औ मावनो बासै आरो लोगोसे जायगानिबो आं खाल जाबाय। माखासे दुब्लिफ्राबो खमायबाय बारिफ्राबो खमायबाय बेफोरनि थाखाय बेखौ मावनाय जाला नङाबा गोदो मानसि खमन गामियाव बारा सुबुं गैयामोन ना बेै टाइमाव गोबां जायगा मोन आरो दैआआबो बांसिन लोमामोन बै सिगांनि टाइमाव आरो सिगांनिया बे फाथो मावनानैनो माखासे गो बां रां आरजिनानै लायोमोन आरो
नोंगौ बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मावनायखौ जों नुनो मोनला ओ सिगां सिगां समाव जोंनि अ ओ न'खर गाव आंनि न'खरावबो मावोमोन नाथाय आथिखालाव मावला। गामिफ्रावबो गोबाङानो मावोमोन। ओ जेरै जोङो फोनानै ओ दाननानै दैयाव सोमनानै जोङो बिगुरखौ जिरनानै ओ फानहोयोमोन बाजाराव बिगुरखौ माने बिनिफ्रायबो जों गोबां रां मोननो हायो नाथाय दाबो जोङो बेखौ बेखौ मावोब्ला मोजां रां खामायनो हागोन।
मोजां औ मोजां खिन्थु बिनि थाखाय जायगा नांगोन जायगा जायगाया मेनलि जायगा नांगोन दा होनबा जायगायानो आंखाल जानो फैबाय ना
औ नंगौ।
खालनि थाखाय दा जायफोर मावनो गोसो जायो बैसोर सुबुङाबो मावनो हाला। थानाया थानो गोनां जायो। बांसिन दा गुबुन हारि फोरखौसो मावनाय नुसै। जोंनि बर' समाजाव बांसिन मावनाय खौ नुनो थांला।
औ नंगौ।
जालांजोब्बाय बेफोरखौ आबादखौ मावनो थाखाय मानो होनबा समजों लोगोसे से खारफानो हाला। बयबो गावबागाव खामानियाव मुखुब जाबाय ।
औ।
उम।
माखासे ओ बिदिनो दानि सुबुंफोरा माने आबादाव गोसो होला आरो। आराम थानायखौ लुबैयो माने आबाद मावोब्ला आबादाव एसे खस्थ'बो दङ नालाय। दा दुबलिफुद दुबलि फुद फोथाराव ओंखारनानै जोङो सान्दुं अखा ओ ओंखारनायनिनो खामानि माव मावनांगौ ओ बेबायदिनो बेफोर माने आथि खालनि मानसिफ्रा सहायनोबो हाला बांद्राय बेफोरबायदि खस्थ'फोरखौ ओ गोदोनि गोदोनि सुबुंफ्राबा सान्दुं अखायाब्लाबो ओ सहायथाबनानै ओ बिदिनो खामानि मावनो हायोमोन। औ माने गोबां देहाफ्राबो माने गोग्गो थाग्रा जायोमोन औ
दे नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय होनमबालाय ना ।
औ नोंथां औ दे